ओ खुलुमनाय जायसि हरग्रोबाय।
औ खुलुमबाय बेलासि
औ औ। दे नोंथाङा ओ दा जों मानि सायाव रायलायनाया हामगोन नोंथांनि बादिब्ला?
ओ जोङो दा आब्रुथिनि सायाव दसे सावरायनोसै नामा?
औ दे जागोन दे।
औ आब्रुथि होनोबाथ' बयबो बयबो मिथिखायो नङा होमबा? आब्रुथि न ङाबानो जों माने एंगार हायि बे मोनसे आरोना। आब्रुथि होनोबा जों मा होनो बांसिन मान सिनावहाय मोनसे आखु आरो ना जायनाखि मानसिनि मोनसे आखु नि थाखाय ओरैबायदि गोनांथार आरो बियो। ओमफ्राय बियो मा खालामो बे आब्रुथिया जोंखौ ओ नियम निथिफोरखौ मानि होनाय जोंनि माखासे आखुफोरखौ दबथायनानै दोननाय, ओमफ्राय आरो मा खालाम मो मोजां समाव मोजां खामानि मावनाय बेफोरबायदिखौ मावहोयो आरो। ओमफाय आरो मा बुंनो हा बावो आब्रुथिखौ जों बुङोब्ला बेखौ जोङो मोन से मा होनो गोख्रों गोख्रों जेनेबा ओ पानिसमेन्ट होननानै बुंनो हाया आरो ना। मानो होनब्ला बियो जों जोंखौनो निजाखौनो मा खालामो गोसोआरि आरो मा होनो गाव गावारि मोनसे बियो जौगाहोयोसो आरो। ओमफ्राय आरो जों मा बुंनो हाबावो आब्रुथिया मा खालामो सासे मानसिखौहाय सम-समजों खारफानो फोरोङो, ओमफ्राय आरो मा खालामो ओ सम'जों लोगोसे खामानि मावनो फोरोङो ओमफ्राय आरो मा खालामबावो सासे मानसिखौ मोजां जिउनि थांखि ला नोबो बियो हेफाजाब होयो आरो। ओमफाय जों बुंनो हायो बुंनो हाबावो जे आब्रुथिखौ जोङो ओ फार्स्ट सिगाङावहाय जों मायाव मानि प्राइस मोनो मायाव सोलोंनांगौ होनबा बेमानिखौ जागायजेनो होनब्ला बियो न'निफ्रायनो जागायजेनो आरो ना न'निफ्रायसो बियो ओ न'निफ्रायसो बियो मा होनो फरायसालियावहाय थाङो आरो फरायसालियाव सोलोंहैनाय जायो आमफाय बेवहाय मा खालामनांगौ बिमा बिफाफोरा गथ'फोरनोहाय मा होनो माखासे मोजां हुदाफोरखौ फोरोंनांगौ आरो न'आवनो।
औ औ
गिदिरफोरखौ सनमान होनाय मानसिफोरजों माबायदि मोजाङै रायलायनांगौ ओमफ्राय आरो मा खालामनांगौ रुटिनफोरखौ एबा मा होनो नियम नितिफोरखौ नेमखान्थिफोरखौ माबोरै फालिनांगौ बेफोरखौनो फोरोंखानांगौ आरो। ओमफाय आरो स्कुलावहाय मा फोरोंनांगौ स्कुलाव जेरै ओ माबायदि लोगोफोरजों माबायदि मिलायनांगौ मानसिफोरजों माबायदि मिलायनांगौ माबायदि न माबायदि मानसिया नंगौ जानांगौ माबायदि नंखाय जानो नाङा बेफोरनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ सोलोंनो हायो आरो आमफाय बेफोर माखासे से हुदाफ्रानो मा खालामो उन्दैनिफ्रायनो जुदि बिसोरो मोजां हुदाखौ मोनलाङोबा बिसोरो इयुनावहाय सासे मोजां नोगोरारि जाहैनो हायो आरो। आमफाय आरो आं बुंनो हाबावो जे सोलोंथाइया मा होनो ओ आब्रुथिया सोलोंथाइनि मोनसे ओरैबायदि गोनांथार बिफाव आरोना। जेराव सासे गथ'आ मा होनो आब्रुथिनि जुनै मा जायो। जेब्लायबो ओ लेखा फरायनो सोलोङो ओमफाय आरो स्कुलफ्रावहाय सम सम सम जानाय लोगो लोगो मा होने सम मथे थांनो थांनोसै सोलोङो आरो मा जाबावो माखासे एसाइनमेन्टस बायदि बायदिफोरखौहाय बिसोरो समजों लोगोसे एबा फोजोबनो हानाय जायो आरो ओमफ्राय आरो ओ आं बुङो जे सासे मानसिया सासे गथ'आ जुदि ओ ओरैबायदि लेखा गोरों आरोना बि ओरैबायदि इन्टेलिजेन्ट आरो बियो ओरैबायदि माबा रोंगौथि गोनां गियानि बियो माब्लाबाबो मा होनो हारसिङै गियानजोंल' एबा गियानिजोंल' एबा गोरोंजोंल' बिदि जिउआव ज मा होनो जिउनि थांखिखौ बियो सौहैनो हाया। बेजों लोगोसे मा नांगोन जोंहा आब्रुथिया ओरैबायदि नांथारगोन आरो दा।
औ
लोगोसेसो बियो गावनि गियानजों आब्रुथिजों लोगोसेसो बियो जिउआवहाय गावनि थंखिसिम बियो सहैनो हागोन आरो। ओमफाय आरो मा खालामबावो ओ आब्रुथिया मा खालामबावो सासे मानसिखौहाय ओ माखासे गाज्रि आखल आखुनिफ्राय माखासे मा होनो औ गाज्रि आखल आखुनिफ्राय बियो जानगार खालामो ओमफ्राय आरो मा खालामो। फरायसाफोरखौहाय गावनि जिउनि थांखियाव सहैनो थाखाय बियो नारसिननाय। होयो आरो हेफाजाब होयो आरो माने सहैनो होनायाव बियो हेफाजाब खालामनानै होयो। ओमफ्राय जों बुं नखायो जोंनि सामफ्रोमबोआवहाय मा होनो ओ आब्रुथिया ओरैबायदि गोनांथार आरोना जायनाखि आब्रुथिनि जुयै जों मा खालामनो हायो जों जोंनि देहाखौबो हेल्दि थाजिमाव लाखिनो हायो आरो जेरै जों मा होनो होनो हब्ला जों फुङावनो सिखारनाय फुङावनो सिखारनायाबोथ' मोनसे एसे आब्रुथि नंङा होमबा ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे एक्सारसाइस खालामनाय बियाम खालामनाय ओमफ्राय आरो मा होनो ओ सानफ्रामबो मोजां मोजां रोखोमनि आदार जानाय आरो गोथां मैगं थाइगं जानाय बेफोरनो मा गासिबो जोंङो बेफोरखौ ओ ओ आब्रुथिनि बिदिन्थि हिसाबै साननानै लानो हानाय जायो आरो ओमफ्राय बेफोरनो मा खालामो जों मानसिफोरखौहाय देहायारि आरो गोसोआ रि मोजां खालामनानै होयो आरो ओमफ्राय आरो मा खालामबावो जोंहा आब्रुथिया सासे मानसि बेवहाय मा खालामो ओ बिनि अलसियाखौ खारहैयो आरो ओमफ्राय आरो अलसिया खारहोनानै बेखौहाय खामानि मावनो गोसो जानाय खामानि मावनो मोजां मोजां मोननाय बेबायदि खालामनानै होयो आरो।
खालामनाय दं
ओमफ्राय आरो मा खालामबावनो ओ सो आब्रुथियैहाय मा खालामो जोंनि समाज समाजावहाय मा खालामो बयबो सुबुंफोरनोहाय समानै मोनथ होयो आरोना समानै मोनथाय होनाय बिनि स हाय बियो गोसो होयो आरो जेरै मानसिफोरा ओ मा होनो नेमखान्थिखौ मानियो गुबुनफोरखौ सनमान होयो गावसोरनि खामानिफोरखौहाय थगाय थसि खालामालासिनो मोजां आं मावो ओमफ्राय आरो मा खालामो बिनि थ्रुयैहाय बे आब्रुथिनि थ्रयैनो जोंना मोनसे समाजाबो मोजां सान खाथियाव फैयो आरो ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो जेरै मा होनो लामा सामा थाबायोबा ट्राफिक रुलसफोरखौ जों मानिनांगौ ओ ओमफ्राय मा होनो बेजों लोगोसे खामानियावबो जों मोजां बयजोंबो पांसुयेल जानांगौ बिनि सायावहाय मा होनो आब्रुथिया होयो आरो देलाय दानिया नोंथाङा एसे बुंदो नामा?
औ दे दे ओ थिग नोंथाङा जिबायदि बुंलांनाय ब दा आावनो आोलावनो बुंलांनायफोर बायदिब्ला नंगौ ओ आब्रुया माने डिसिप्लिन नंगौना
औ
टिप्लिन बे आब्रुथिय थो जोंखौ फोरोंङो जे थिग टाइमावनो स्कुलाव थांनाय बा खामानि मावनो थांनाय आरो निजेनि गेदेर गेदेर उन्दैखौ बोरै सनमान खालामनांगौ बेखौ फोरोंनाय ओमफफ्राय टाइमथ बिनि जानाय लोंनाय बा दिसि मोनसे जेनेबा थि थांखि महरै मोनसे निजेखौ माबायदि खालामनांगौ बेखौ फोरोंङो आरो माने बे गैयाबा जोंनि जिउआव बे गैयाबा जा जाथारा माने बेखौ नांखार खारागौआनो दा जायफोरबा बेजों सलिया बे उनफोराव जेबो जानो हाया बा बेजों सलिनो बेखौ जुदि आब्रुथि खाथिखौ जुदि रोंङा बेखौ माबायदि बाहायनांगौ बेखौ रोङाब्ला बेयो निजेनो उनाव गाब्रहैनो गोनां जायो आरो।
उ
बेयो आब्रुथियानो जाहैबाय जिबननि जोंनि जिउनि मोनसे बिराद नांगौ बुस्थु। नांगौ बेसाद बेयो जोंखौ ओ मा मा होनो बेखौ जों बेयो जोंखौनो। सासे मोजां मानसि बानायो आरो निजेखौ गिदिर गोलावबो खालामो। बा उनफोराव थांनानैनो निजिनि आथिङाव गसंनो। दा बे आब्रुथिया जोंनि जिउनि थाखाय बिराद गोनांथि बेनि थाखायनो। दा नोंथाङाथ जे बुंलांबाय नोंथांनि खोथायाथ ओ। आंनि गोसोआव हाबदों मानो होनबा नोंथाङा जे बुंलांदों बे गासैबो नंखागौ। दा नोंथाङा आरो एसे फोरमायबावना होनो हाबावगोन नामा आंनो।
औ दाथ नोंथांनि बुंनायखौबो आं खोनासंबाय। मोजाङानो जादों ओमफ्राय आरो मा होनो। ओ गोबां आं बुंनो हायो आरोना आब्रुथिनि सायावहाय गोबां मा होनो। ओ जिउआव जेनेबा जाफुंसार जानाय मानसि मा होनो ओ मा होनो आब्रुथिनि जुन जुनैनि हेफाजाबजोंसो खामानि मावनायजों लोगोसे आब्रु थिंनि जुनैनि हेफाजाबजोंसो बिसोरो जाफुंसार जानो हादों आरोना ओ। औ औ मा होनो। जेरै मा होनना बुंनो हायो सापस। जायनाखि मा होना गेलेगिरि सा स्पर्टस खेला दुलायाव गेलेग्रा स्पर्टस मानसि बिसोरबो मा होनो सानफ्रोमबो ओ मोनसे आब्रुथि लानानै सोलोंनायनि थ्रुयैसो बिसोरो जाहैनो हागोन। आरो बिनि अनगायै औ सासे साइन्टिसआबो मा होनदों बियो सानफ्रोमबो बोसोरै बोसोर बिसोरो मा होनो थैज्य हमनायनि थाखायसो गावनि खामानियाव थैज्य हमनायनि थाखायसो दिनैसिम बिसोरो मा होनो साइन्टिस्ट महरै बिसोरो मोनसे खामानिखौ जाफुंसार जानो हादों। ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो ओं बेखायनो आं मा बुङो जे मा होनो मोनसे सासे मानसिया जिउआव जाफुंजार जानो जानो थाङोब्ला बेजों लोगोसे आब्रुथि होनाया थाफाथारनांगोन आरोना औ औ औ। औ। ओमफ्राय आरो मा ओ।
बेनो आब्रुथिया जाहैबाय निजिनि नियम। बोरै फालन खालामनांगौ निजिनि टाइमखौ निजिनि समखौ बोरै बाहायनांगौ बेफोरखौनो सिखायो आरो आब्रुथिया नङा होमबा नोंथां। औ नोंथां दे नोंथां जोंनि समाबो जाबाय। औ नोंथां आं आसा खालामो नोंथांजों उनफोराव आरो रायलायबावनो मोनगोन होननानै गोजोन्थों नोंथां औ नोंथां।